औ नोंथां औ। खोनाबायना नोंथां?
खोनाबाय।
औ औ अब्ला जों दिनै ओ जानायनि सायाव बर'फोरनि जानायनि सायाव सावरायनोसै नोंथां। औ। अब्ला नोंथाङा बुंग्रोदो दे बर'फोरा दिनै जोङो बोरैहाय जायो, बोरैहाय दायो बिनि सायाव सुंद'यै बिबुंथि होनो हागोन ना नोंथाङा?
दा जोंहा बर'नि जानाय गाहायै जोंनि गाहाय जानाय ओंख्रि ओंख्रियानो जाबाय दाउ, सबायजों साम', जों जायो। हेलौ?
औ नंगौ खोनादों नोंथां नंगौ नोंथां।
ओमफ्राय जोंना बे बे मोनथाम ओंख्रिया थारमाने बिराद नामजादा जोंनि बर'फोरनि गे जेराव। बेखौ जोङो जेरावबो मोनजायो जोङो आलासि जानो थां औ मोनजायो। जों आलासिफोरनो जाहो हरो ओमफ्राय बेखौ जोङो जे जोंनि जेरावखि जाया जोङो जायखिजाया जोंनि माबायाव जेरावखि थाया नोङो जायखिजाया हटेलफोरावबो नोङो बेखौ मोनजाखागोन थारमाने आरो जोंनि हटेलफोरनि जेनेबा अबेबा क'क्राझारफोरनि बङाइफोरनि बबेबा गवा थियानो जा, बाजै हटेल, आइ हटेल बेफोराव जोङो बे ओंख्रिखौ मोनजाखायो ओमफ्राय ओरैबायदि गोथाव जायो। औ खोनादों ना? औ। जोंनि बे बे थारमाने बे उननिस आंगो ओंख्रिफोरनि औ बेनि अनगायै जोंना बेलेग गुबुन गुबुन औ। औ।
औ। नोंथाङा दि जेनि जोंनि जानाय आदार लानानै बुंफोरनानै होबाय, नोंगौ नोंथाङा बुंनाय एबा थारैनो आं गनायो। दिनै जोंनि साम'जों सबाय, दाउजों अनला ओंख्रि, अनलाजों दाउजोंबो सबाइजोंबो जायो माने जों जानाय होननानै बुङोब्ला जोंनि खाम ओंखामा जोंनि एंगारनो हायै बेयो मोनसे जाग्रा आदार जायखौ जों माइ आबादनिफ्राय मावनानै मोनो ओंखामानो जोंनि जा माने माने दाउ अमाया बे से केनदारि नाथाय ओंखामा जोंनि थाखाय गाहाय आदार थां-थांना थानायनि थाखाय जोंनि फुरा आदार आरो ओंखामखौ जों साफ साफ्रोमबो बर' हारियानो ओंखामखौ गावनो माइ आबाद मावनानै जायो। जोंनि बे बिथ बि टि आर हालाम बा बिटि सि हालामाव ओ जिस्निजौ बाजौ खोन्दो बायस बे बर'फोरानो आबादजों माने लोब्बा गोनां बाखि नैजिबाया सोरबा साद साख्रियाला बिजनेसमेन सोरबा कन्टेक्दार गोबां बिबिनन' ओ बिदिनो किल लानानै सोरबा सोरबा गाव जिउ खुंदों नाथाय स्निजिबा जौखोन्दोआ माने रोखायै जोङो आबादारिजों लोब बा दङ आरो, जोङो माइ आबाद जों लोगोसे जोङो मा जायो जेनेबा माइजों माइरंजों ओंखामजों लोगोसे जों जायो अनला ओंख्रि होननानै बुंबाय नारजि नाफाम गंगार दुन्दिया बेफोर जोंनि मोनफा मोनफ नैरोजा नैजिबा मायथाइयाव पारत गमेन्टजों बेयो गनायजानाय जायखौ जों जि आइ टेक होननानै बुंबाय नारजि गोखा गोखै नाफाम अ बेयो जोंनियाव अनलाजों दाउ जौ बिदै जौ बिदैयाबो जोंनि जि आइ टेक मोनबाय बियो जोंनि सा सानजा भारतावनो सिनायगोन दे जेनेबा बरफोरा जे जोङो जौ लोङो जौ बिदै बनायो जेनेबा बै नाफाम जायो गंगार दुनदिया खौ जायो माने जुग्राफिक इन्डेक्सआव हाबनाय लोगो लोगोनो औ बुहुमनि मानसि फ्रा जोङो सिनायोदे जोङो बे खौ माने बर फोराल जायो बे जि आइ टेकआव हाबनाय लोगो लोगो बेखौ गुबुन जाथिया रावबो सेखनानै लांनो हाला जों साबायखर बावहरो जेनेबा भारत गमेन्टखौ बिथांमोना दि जोंनि थाखाय बे खामानि खौ मावनानै गालांबाय। जो सा रोजा रोजा साबायखर बावहरो आरो भारत हादरनि सिम जानानै। नोंथाङा बेनि सायाव? सुंद'यै माबाफोर? आन्दोआव थाखोमानाय बुंफुरलु होनो हागोन नामा बोरैहाय जेनेबा जों जि आइ टेक मोननानै दिनै जोङो? बे जाग्रा आदारखौदि जोङो जोंनि बर' फुरा जाग्रा आदार होनानै जोङो जिबअग्राफिल इन्डेक्सआव सो गालांबाय दा बिनि सायाव सुंथाबै बिबुंथि होनो हागोन नामा? दिनै
औ बेनि बागै आं एसे मिथिगौ, मोजाङै मिथियाबाबो। आं एसे बुंनोसै। औ‌। जि आइ टेक मोननायनि जाहोनानो जाबाय, थारमाने जोंना बेयो जों गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो बेफोरखौ माबाबोदों थारमाने जाबोदों।
औ।
औ अंख जोङोथ' थांना थानायनि जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो, ओंखामखौ जोङो गावनो। माबानानै आबाद मावनानै जों जाबोदों। ओमफ्राय। बे अनला ओंख्रि सबाय साम' जौ बिदै बेफोरखौ, बे जौ जौ बिदैखौथ' बे बाथौ सिबिग्राफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो लोंबोदों थारमाने।
नंगौ नोंथां बुंनाया थारैनो नंगौ। ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जों बेखौ जोङो लोंबोदों, बाहायबोदों जोङो जौखौबो जों माइरंनिफ्रायनो मोनो। जेखौ जोङो माथा माइरं जोंबो बानायो माइब्रा माइरंजोंबो बनाय आरो आथि आथिखालाव ब्लेक क्राइस बा गोसोम माइरंजोंबो बेखौ बनायनायखौ जों नुनो मोनो आरो, बेखौनो बोथ जोंनि आबाद आरो जोंनि बे मा मा होनो जोंनि बे जानाय लोंनायाबो जोबोर अ माने साननो गोनां जे जोंबोदि एसेबां गोदो गोदायनिफ्रायनो जेखौ जायो बेखौ गुबुन हारिया जाया, नाथाय जोबोर खम बिबांनि जायो आरो आथिखालाव, सोद आथिखालावसो जोङो जोंनि जानाय आदारखौ गोबां ट्राइबेल फोरनि जानाय आदारखौ गुबुन हारिया फल' खा खालामनायखौ जों दिनै नुनो मोनदों। नाथाय बेखौथ' जोंनि आजै आजौफोरनिफ्रायनो जोङो दिनै जाबुफेरबाय थादों जोंबो जाबुफेरदों जायखौ नोंथाङा मख'दों। आंबो बुंफोरनानै होबाय बेखौदि जों गोदोनिफ्रायनो जाबोदों जों जोनोमनिफ्रायनो जों मोनजाबो दों बे जोंनि खायद'खा नंमारगौ भारत गभमेन्टआबो बे खो गनाय थि होमारबाय आरो जोङो दिनै जाबावो आरो जोङो मा होननानै बुंगोन होनबा जोङो जानाय आदारा जोङो जेरै मैथा मै थाबो जायो बोथोरजों लाना बोथोर जोंहा आबाद मावो। जोङो मै था खालाय जायो दा खुमब्रा जायो जोङो बिथिं थास' जायो जों गाव गायनो गाव आबादखौ मावनानै जों गावनो जायो। बेखायनो जों बर'फोरा सासे माने बर फ्रा माने आबादाव जोंबो गेजेन नङा आरो बर' फ्रा आबाद मावनानै गावनो गावनो स फसल दिहुननानै
औ उम
बेखायनो नोंथाङा बिनि सायाव माबा फोर बुंनो हायो नामा जेनेबा जोंबो दिनै खामानि मावनानै जाग्रा हारि हिसाबै जोंबोदि ओ जानाय आदारखौ जोङो जोथोन लानाया मोजां माने गाज्रि बे साद जायोब्ला जोंनि देहायाव खथि बेखायनो जानायजों लोगोसे जों देहाखौबो सिनसेयार खालामनांगोन आरो होननानै आं सानो आरो नोंथाङा बेनि सायाव माबाफोर बुंना होनो हा गोन नामा जेनेबा ज बोरैहाय जों जोंनि गोग्गो देहाखौ लाख खिनो हायो बोरैहाय जायोब्ला जोङो जोंनि देहायाव एफेक्ट खालामो बिनि सुं थाबै बिबुंथि होनो हागोन नामा?
जि बुस्थुखौ जानांगौ बोलो फैयो मा समाव माखौ जानांगौ जों बेफोरखौ रोंगौ आरो अबे टाइमाव जौ लोंनांगौ जों बेखौ जों मिथिगौ जों नांगौ बायदि जोङो बाहायो गोदोनिफ्रायनो बाहायबोदों उम बेबायदिनो जोङो बेनि अनगायैबो जों गोबां मैगं थाइगंफोर जों मावनानै जायो जाय जों जायखौ जायोब्ला जों बोलो मोनो देहायाव थाकथिग माबा जायो जेरै जोङो जो मै था जायो नोंथाङा बुंबाय मैथा। ओमफ्राय जोगोनात बिदिनो भिन्दिफोरबो जायो जोङो दा ओमफ्राय आलु आलु खोथ जोङो जाखायो बेथ' बयजोंबो मिलायनाय माबा ओंख्रि नालाय
नंगौ नोंथां नोंथां बुंनायाबो थारैनो नंगौ
बेनि अनगायै जोङो ना नाफोरबो हमनानै जायो ना खुसिया बायदि बिदिनो बायदि मैगंबो जोङो मावनानै जेनेबा जोङो जानायनि अनगायै जोङो बेखौ फाननानै बे रांबो आरजियो जेरै पथल मिल जेरै माबायावबो मेसें बोथ थोराव बो बानदा क बायदिसिना आरो फानो आरो
नों-नोंगौ नोंथां बुंनायख- खोबो आं गनाय- थि होयो जोंङो जानाय आदारखौ मोजाङै जानांगौ आरो बबे समाव मा रोखोम जानांगो नोंथाङा बिदि बुंलांबाय जानांगौ जोंङो जोंनि खायद'वआ बो बोथोरखो लानानैसो जायो जों बोथोर लाय बोथोर आबाद मावो जेला बर'- जोङो दायो एबेलेबोल मोनगोन होमबा जोंङो बिन्दिफोरखौ मोनगोन बिनफोरखौ मोनगोन जोंङो भल मोनगोन दायो खुम्ब्रा मोनगोन जोंङो मैथा गोखै मैथा बांगाल फाथो जायखौ जोङो मुरापाद होननानै बुङो बेफोरखौ जोङो मोनजोबो आरो जोंङो थाइबें जोमा थाइबें माने थायसुमै जायखो थायसुमै होननानै बुङो बेखौबो जों एबोलेबोल गावगायनि हा- हायावनो मावनानै जोङो मोनो आरो मानोना जोंनि बे हाया जोबोद सम फसल सम्पटि गोनां हा जोंनि बे बि-टि-सि नि हालामा जिखि आबादखोनो मावा- मानो नों गोबां जों प्रडाक्ट दिहुननो हाया आरो मानसिया जुदि गोसो जायोब्ला नाथाय जोंनि आबादारिफोरा लेहेम जालांनायनि जाहोनावसो जोङो नांगो रोखोमनि आबाद मावनानै धोनि जानो हायाखै आरो बेखायनो जोङो आबादारिफोराबो साग्रिद जानांगौ बोरैहाय मावोब्ला जोङो रां रुफा आरजिनो हायो मानोना मानसिनि जिउआव राङा गोनांथिथारना बेखायनो जोङो ओ गाव आबाद मावनायजों लोगोसे जुदि फाननाय फाननाय माबा जोंबो बाहायोब्ला जों मोजां आरो जोंनि जानानै आग्लायनायखौसो नों फानगोनथ' जेराव नोंनि नांला बेखौसो नों फानगोन बेखायनो जोंङो जानाया जोंङो मोजां आबाद मावनानै मोजां आ गुबुनखौबो जाहो रान रासायनिकजों मावनायखौ जोङो एसे खम खालाम जोङो अर्गेनिकयैनो जोङो गोबां आबाद मावनो हायो। जों गोसोब्ला नाथाय मानसि आथिखालाव जो बादुला बा अलसिया जालांनायनि जाहोनावो जों दिनै आबादजों जौगानो हायाखै आरो बे नंगौ नोंथाङा बुंनायाबो जोङो जानायखौ जोथोन लामारांगौ जानाय जानाय जोंनि देहा बेमारफोरा सोमजियो मोजां नांगो रोखोमनि देहायाव आदार सोआबा जोङो बेराम जायो। भुगि नाङो जेरै बेराम जायोब्ला नों रां आर्जिनायाबो जेबो धंस' न'खरानो धंस' जायो बेमार जायोब्ला। बे जोंनि थाखाय नो गोनां आरो बेखायनो मोजां आदार दार जानांगौ। अब्ला नों थां जोंहा समाबो लावबाय जोंनि बुंनांगौआबो जेनेबा गोबाव दङमोनबाबो जोंनि सुंद' बिबुंथिखो बेयावनो फोजोबबाय नामा नोंथा
औ ज' जागोन नोंथां औ बिदि
थोंजों रायलायनो मोननानै औ।